जाबोन द
हेल'।
अ नोंथां।
औ नोंथां नेटवर्कनि प्रब्लेम एसे जायो आंनियावहााय बेखौ कानेकसन कानेक्ट जानायाव एसे टाइम लायो आरो।
आचसा आचसाा प्रब्लेम जेबो उसुबिदा गैयाबा।
औ औ।
रायज्लायजागोन अब्लाना।
ओरैनोथ' नोंथाङा बेस्थ'खौथ' नोंथां दायो।
औ नङा दे ओरैनो दङ जेनेबा जिरायनानैनो दङ मोनाबिलि समनि
औ ओंखामफोर जाखांबाय नामा।
जाखांबाय नोंथां नोंथाङा।
आद आंबो जाखांनानैनोै जिरायना दङ।
औ।
दा अब्ला नोंथाङा राय्लायजायोबा मोनसे आयदा एबा टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै आङो सानदों सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ सावरायजागोन दे सावरायनायनि समखौ लानो हागोन।
द दा अब्ला नोंथां टपिकखौ लानोसै बे बर'नि रंजानाय एबा बाजानाय एबा फोरबो नङा होमबा?
औ औ।
अ बेनि बागै एसे सावरायनोसै।
औ।
औ। दा फोरबो होननानै बुङोब्ला। बर'फोरहा फालि बोनायनि मोननैसो नोंथाङा मिथिनाय एबा नोंथांनि ओनसोलाव सोलिबोनाय फोरबोखौ अननानै फोरमायना होगोन नोंथाङा
औ औ। बिदिनो जेनेबा जोंनि बर'नि रंजानाय होननाय फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो जाय जाय फोरबोआव बांसिन जों रंजानाय बे जों खालामनाय जायो आं बेखिनिखौ आं फोरमायनो सानबाय ओरैनोथ' जोंनि बर'नियावहा फोरबो हिसाबै जों मोनबा जों फोरबोखौ जों मोननो हायो।
औ।
बैसागो बेनि उनाव थि आथिंसुवा खाथि गासा बा माइनाव फोरबो होननानै बुंजायो जोङो बेनि उनाव ओंखाम गोरलै बेनि उनावहाय मागोबो बे मोनबाखौ जों मोननो हायो। नाथाय रंजानाय हिसाबै जोङो नायोबा। बैसागो आरो मागो बे मोननैयावहा जोङो बांसिन रंजानायखौ जोङो खालामनायखौ जों नुनो मोनो। बा खालामनाय जायो आरोखि बैसागोआवहााय जोङो रंजानाय। हिसाबै जेनेबा बेयावहाय बैसागो बोथोर
ओरैबायदि मोनसे सम जाय समाव मान गासै बुहुमनिखि आंलाय गासैबो माने मोनसे गोदान महर लानाय बेबायदिनो रोखोमनि गोदान बोथोर बेबायदि समखौ जों मोननो हायो आरोखि दा बै समावहा माने बयबो माने गोसोयै रंजाखाङो। दा बेबायदि रंजानायावहानो जोंनि बर'फोरा बैसागु बोथोरखौ बैसागु फोरबोखौ फालिनानै गोबां रोखोमनि माने रंजा बाजा मेथाइ खननाय दामनाय देनाय जानाय लोंनाय मैगं ना बेदर बायदिसिना जानाय रंजानाय मोसानाय बेबायाददिखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनो। दा बै समाव रंजानाय हिसाबै म माबायदि रोखोमनि रंजानाया जायो। इसोरखौ सिबिनाय आरो जिब जुनारफोरखौ बैसागु फालिनाय बेबायदि नि अनगायैबो मानसि बैसागुनि समावहाय बर' माहारिया गावबा गावनि गामियाव बा गामिनि सुबुंफोरजों ज' ज'यै बोराय बेन्थ' गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला सिला बयबो ओंखारफानानै गामियावनो बयबो ज'यै रं जायो एबा ओ जोंनियावहा आथिखालाव नुनो मोनो बा सिगांनिफ्रायनो बे नेमा दंखायोमोन। न'खर न'खर हाबनानै मागिनाय। बै समावहाय सिगांनि समावहाय बर'नि दोरोङारि दामनाय देनाय जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा थरखा बायदिसिना बायसि गंगोनाफोरखौ बाहायनानै मेथाइ खननानै खुगा मेथाइ बैसाग बैसागु मेथाइ बायदिसिनाफोरखौ ओ बाहायनानै बिसोरजों रंजानायखौ माब फालिनाय जायोमोन आरोखि दा नाथाय आथिखालावहाय बेफोरखौ एसे खम नुनो मोनसै। आथिखालाव जेनेबा टेक्न'लजिनि मुगा जाहैबाय नालाय। टेक्न'लजिनि मुगा जानाय लोगो लोगोनो गोदान गोदान माखासे दामजुफोर दिहुननाय जाबाय बा खारबाय दा जों एगजामपोल महरै होयोबा ओ मा होनना बुंगोन बेखौ जिथु स्पिकार बेखौ दानिया मा खालामो मबाइलजों मबाइलजों कानेक्ट खालामनानै खाबथानानै ओ साइकेल थेला बा गारिफोराव खाबथानानै दामथिंनानै मोसानाय बेखौ जों नुनो मोनो ओ दाना नाथाय बेबायदि दामथिंनानै मोसानाय रंजायो थिगानो गावनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय बायदिसिनाफोरखौ गाननानैनो रंजायो। बर' मेथाइआवनो रंजायो नाथाय थेवब्लाबो सिगांनि जिथु रंजा ब रंजानायखौ जों आथिखालनि रंजानायाव नुनो मोनलिया। आथिखालनि रंजानायाव माखौ नुनो मोनलि होननानै बुंदों आङो सिगांनि जिथु रोंगौथि मेथाइ खन देंखो बोनाय सुर बोनाय बै रोंगौथिया आथिखालनि रंजानायाव जोङो मोननो थांलिया आरोखि दा बेबायदि रोखोमनि रंजानायखौ जों नुनो मोनो। आरो लोगोसे मागो फोरबोनि रंजानाय होनना बुङोब्ला जोङो मागो फोरबोनि समावहा बांसिनै जोङो जानाय लोंनायनि ओ रंजानायखौ जोङो खालामनायखौ नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला मागो फोरबोआ ओरैबायदि मोनसे समाव जों मागो फोरबोखौ खुंनाय जायो। जाय समावहाय जोंनि माइ आबादा जोबस माइ आबाद मावनाया जोबो जेनेबा दुब्लियावहा माइ आबाद मावनानै मोनखांनायनि उनावहा बयबो ओ जहै ओ रंजालायनाय बे रोखोमनि आबादजों थोंजोङै सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो आरोखि। आबादनि मोजां फिथाइ मोनखांनायनि उनाव बयबो ज' जानानै मोनसे ओ ओंखाम संनानै जालायनाय बा बेदर जालायनाय ओ जौ लोंनाय जौ लोंनाय माने जोंनि बर'नि दोरोङारि जितु मोनसे जौ बानायनाय नेमखान्थि बै जौखौ माने लोंनाय जायो आरोखि दा नाथाय आथिखालनि जुगावहा ओ बे जौ लोंनायनि बिथिङावबो दोरोङारि जौखौ बाहायालासिनो बिलाथि जौ एबा ओ बै उइसकि, राम बायदिसिना बेफोरबायदि बाहायनायखौ जों एसे एसे नुनो मोनलांदोंसै आरो दा बै समावहा दोरोङारि जौ जौ बानायनानै लोंनाय बेयावबो मोनसे रोंगौथि थालांबाय। ओ जेरै जोंनि आथिखालावहा बे जौवाव जेरै जोंनि ओ बर' हारिनि सिनायथि महरै मोनसे जि आइ तेग जिउग्राफि केल आइडेन्टिफिकेसनखौ जों मोननो हादों।
औ
ओ बेफोरबायदि माने बेनि बानायनाय सिस्टेम बेनि बानायनायनि रोंगौथि दा बेफोरबायदि रोंगौथिफोरखौ जोंनि बर' माहारिनिफ्राय खोमानानै लानो लालांनाय बायदिसिनाफोरखौबो नुनो मोनो आरोखि गोदो गोदायनि जिथु रंजानाय आरो आथिखालनि रंजानायनि गेजेराव जों दिफारेन्सखो जों नाय दिहु ना नायोब्ला बांसिन माने जों गावनिनो ओ रोंगौथिखौ खोमानानै लालांनाय बेबायदि रोखोमनिखोसो बांसिन नुहुरनो मोनोसै आरोखि दा रंजानाय फोरबो होननानै बुंङोब्ला जों बे मोननै फोरबोखौनो बांसिन रंजानाय हिसाबै नायनाय जायो आरोखि नाथाय रंजानाय होनना बुङोब्ला जों मोनफ्रोमबो फोरबोआवनो रंजायो
नाथाय बै बैसागु आरो मागोनि रंजानाया एसे आलादा जा
बांसिन जायो आरोना
औ बांसिन जायो बेबायदिखौ जों बुंनो हायो आरो दा नों नोंथाङाबो एसे फोरमायोब्ला एसे मोजां जागोन आरो
दा ओ नोंथाङानो बुंलांखाबाय जे मागो बेनिफ्राय ओ मागो दमासि होनना बुङो खायसे बेनिफ्राय औ दा बेनिफ्राय बुंगोन जोंहा मोनसेया जाहैबाय मा बैसागो
बैसागोआव
फोरनि एबा बैसागो
उम बेखौ बैसागो होनना बुंङोबा जेनेबा ओ बैसागुखौ आरो मोनसे मुंजोंबो खारिबावो जोंनियावहा जोंनियाव माने जोंनि बर' समाजावनो खारिनाय जायो संसारि खेराइ फोरबो होननानै बुंनाय जायो बे बैसागोखौ
आतसा औ संसारि खेराइ फोरबो
औ औ
आसा औ दा जिखियानो जाया मानो बे बैसागुआ जाहैबाय जोंना मा ओ जाय जेब्ला माने सा सरि माबा ओरै सोनाब खोला खनानिफ्राय बारदै सिख्लाया फैनानै नङा होमबा बारदै सिख्ला बार बारबोनानै बारहुंखा सिमब्रे सिमब्रा फैनानै जोंनि बे ओनसोलाव फैनानै माने मा खालामो जायगाफोरखौ जेनेबा स्रां खालामनानै बिलाइ गोमोनफोरखौ फुरा बुस्रांनानै स्र' खालामनानै बेनि उनाव मा खालामो जोमै लाहोनानै जेब्लानाखि बिथिं मौसुमि बारा फैयो बियो फैनानै जोमै जानानैहाय जोंनि जायगायाव मा जायो अखा हायो अखा हानानै जोंनि बे ओनसोला गासिबो मोनसे गोथां दंफां लाइफांफोरा गोदान बिलाइ रोदोमनानै खिलिनानै मोनसे गोथां सोमखोर जोंनि ओनसोला जायो दा बे समाव मा जोंनि ओनसोलाव मोनसे मा जायो जोंनि जानाय आदारखौ जोङो सुफुंनो थाखाय जोंनि जानाय आदारखौ जोङो बोखांनो थाखाय मा जोंनि बियो मोनसे ओ सम आरो बोथोर बे समावनो जोङो जोंनि जिथुनाखि जानाय आदारजों बेखौ थिखोना लानो जेनेबा मावनानै दांनानै लानो थाखाय जों गायनानै लानो थाखाय जोङो बियो मोनसे मोजां सम आरो खाबु आरो दा बे समावनो जोङो मावनानै लायाब्ला जोङो गुबुन बोथोराव ओ मावनो हायै बायदि जोङो जाहोयो माने मानो होनोब्ला ओ गुबुन बोथोराव जोङो अखा मोना खरान होयो हाफ्रा रानखाव सिखाव जायो दा गायनो गोसो जाब्लाबो जोङो मा खालामनो हाया माइफोरखौ गायनो हाया जोंनि ओ जानाय आदारा मा जोंना माइरङानो मेन माइरंनिफ्राय जोङो ओंखाम ओंखाम जायो दा माइरंखौ जों मानिफ्राय मोनगोन माइनिफ्राय मोनो नङा होमबा औ दा माइनिफ्राय मोनो नालाय जोङो मा खालामनांगोन माइखौ गायनांगोन माइ गायनो थाखाय जोंनिया मा बोथोर ओ साबसिन नैबे दैज्लां बोथोर एबा नैबे बैसागोनि ओ उननि औ उननि बोथोरा जिथुनाखि ओ बार अखा बेफोरबायदि फैनानै जोंनि ओ माबाखौ हाफोरखौ खौ गिसि मोजां खालामनानै माइ गायनो हानायनि सुबिदा खालामनानै होयो दा बेनि ओंखायनो मा खालामा जोंनिया ओ माइ गायनायाव ओ गोदोनि समावथ ओ बिदिनो माबाजों ़ मोसौजों हा मा मास मोनसे गाहाम हालेवनानै जोङो गायनानै फुनानै जोङो ओ माइखौ माव माइ आबादखौ मावोमोन जुग मा जाखो जोंनि टेनलजिजों ओ आपग्रेद जाबायलाय बेनिखायनो ट्रेक्टरजों हालेवनानै ओ सप्तासे सप्तानैफ्रावनो जोङो ओ मोजाङै ओ हा फोरखौ फोमोननानै जोङो गायनाय जायो दा बिनि थाखाय बारा सिन्था गैला जोङो हानाय दा खोथाया मा जोङो ओ रंजानाया मानि थाखाय रंजायो जोङो रंजानाया मा नैबे आबादखौ जे जोङो जोंनो जे नांथारगोन नङा होमबा बे आबाद खौ जोङो मावनानै जोङो जोंनि उदैखौ सुफुंथारनांगोन